औ औ नोंथां खुलुमबाय नोंथां
औ खुलुमबाय नोंथां खुलुमबाय
औ नोंथाङा ओरैनो मानि सोमोन्दै रायलायनो होननानै कल खालामनाय जादोंमोन?
अ आङो नोंथां आङो जोंनि बर'फोरनि गेजेरावनो माने गोदोनिफ्रायनो बाहायबायबोबाय थानाय माखासे बाथ्रानि भाव बा बाथ्रानि फावफोर दङ ना नोंथां?
आङो बा आंनो फोरमायनानै होनो हागोन ना मोननै मोनथामसो नोंथाङा मोनथिनायफोरखौ
औ औ नोंथांनि जेनेबा आं फोरमायनानै होनो हागोन आरो नोंथाङाबो जेनेबा बे बाथ्रानि भावानो माखासे गोबां दं नालाय माखासे नों नोंथाङाबो नोंथांनि मोनथामखौ फोरमायना होबानो जाबायना नोंथां औ दानिया जों बाथ्रा भावखौ बुंबोनसै ओ बाथ्रा फाव होननानै बुङोब्ला जाहैबाय जोंनि फ्रायनो खुगा खुगा सोलिबोनाय एबा खुगाजोंल' नङा लिरनानैबो दोनजानाय आरोना बेबो मोनसे जोंनि बर' सुबुं माहारिनि मोनसे मोनसे मा होनो बाथ्रा फाव होननानै बुंनांगोन जेरै जोङो माखासे बाथ्रा फावखौ जोङो माखासे गोबां मा होनो बाथ्रानि गेजेरजों फोरमायनाय जायो आरो ना डाइरेक्टयै जोङो फोरमायाबाबो बिनि खुगानि माने डाइरेक्ट खुगाजों बुङाबाबो खेंसालिया खुगाजों जोङो बे बाथ्राफोरखौ बाहायनाय जादों आरोना जेरै जोङो बुंनो हागोन सिखा गोदाना दानथाम फैसा गोदाना सानथाम हिनजाव गोदाना दानथाम बेफोरबायदि बाथ्राफोरखौ जोङो फोरमायो आरोना बेफोरबायदि बाथ्रा भावा मारै फोरमायनाय जादों होननानै बुङोब्ला बेयाव मा होनो माखासे हे बै हिन्जाव गोदाननि आखल आखुफोरखौ जोङो मा होनदों फोरमाय फोरमायनो थाखाय मा होनो ओइ खेंसालियै बुंनाय आरो ना बियो जेरै जोङो बुंनो हागोन जेनेबा जोङो ओम सिखा गोदाना सानथाम हिनजाव गोदाना दानथाम बै बाथ्रा फावजों बेखौनो फोरमायोदि ओ बेयाव मा होनदों माखा से गोबां मा होनो ओंथि गोनां सोदोब दं आरोना बे ओंथि गोनां सोदोबानो जाहैबाय जोङो मोनसे सिखाखौ जेब्ला जोङो बाजारनिफ्राय बायनानै लाबोयो अब्ला बै बाजारनि फ्राय बायनानै लाबोनाय सिखाया माने न'आव जोङो माखासे मैगं थाइगं हाफैयो बै बै हानाय समाव जोङो सानथामसोआ बै सिखाया मा होनदों मोजाङै बौगोन आरोना जाय जोंनि थाखाय मोजां जानानै हैगोन आरो मा होनदों अखानायै जेब्ला सानब्रै जायो अब्ला बै सानब्रैयाव बे सि खाया बुथुवा जागोन आरो ना जे जोङो हाबाबो एबा लेबबाबो जोंना बुंनायानो नङा आरोना। ओम जाया आरो ओ मा होनदों बे बुंनाय नंला आरोना बेबायदिनो जोङो मा होनदों हिनजाव गोदाननि माखासे आखल आखुफोरखौबो जोङो मोनथि नो हायो आरोना बेजोंनो सोमोन्दो जायो जेरै जों बुंनो हागोन जेनेबा जेब्ला ओ हिनजाव गोदाना मा जायो गिबि हाबा जाजेन फैनानै बिहाव बिखु जोंनि न'फोराव मा होन्दों आखल आखुखौ गावनिखौ मोजां देखायनोसै जेनेबा आं मोजां आंनि आखला खुआ मोजां आं मावनो दांनो गोरों एबा फिसाइ सिबिनो गोरों एबा बिमा बिहाव बिखुमजोे सिबिनो गोरों बेफोरबायदि आखल आखुखौ माने हाबा हाबा जागोन जोनेबा एबा हाबा हिनजाव गोदाना माने मोजाङै देखायफैयो आरो ना बैबायदि मोजाङै देखायै देखायै जेब्लानाखि मा होनो लासै जामनायनिफ्राय जामो जामनायनिफ्राय जामो अब्ला मा होनदों जेब्ला मा होनो दानसेयाव मोजां दाननैयाव मोजां दानथामाव मोजां देखायजायो जेब्ला दानब्रै जायो अब्ला बै मा जायो बै हिन्जाव गोदाननि आखल आखु जेब्ला जोङो जामलाङो हिनजाव गोदाना लासै लासैनो बैयो मुन गुमुर मोनलाङो एबा मोन मुन मोनलाङो। मा जायो बिनि आखल आखुफ्रा लासै लासैनो मा होनो लासै लासैनो बिनि आखलला आखुआ बेरखांफैबाय थायो आरो ना माबायदि आखलाखनिमोन एबा माबायदि आखल देखायो एबा माबायदि राव रायज्लायोबो फोरनि बै हिनजाव गोदाननि माखासे मा होनदों महर मुस्रिखौ लासै लासैनो हमनो हाबोयो आरो ना। बेफोरबायदिजोंनो जों बे बाथ्राखौ फोरमायनाय जादों आरोना जेरै मा होनो सिखा गोदाना सानथाम हिनजाव गोदाना दानथाम बेफोरबायदिखौ आरो आं गुबुन मोनसे बुंबावनो सानदों जेनबा थुरि नुब्ला बाथि गारो बे थुरि नुब्ला बाथि गारोआबो मोनसे मोनसे जोंनि बर'निनो गोनांथार आरोना बेखौ जोङो आरो दाबो ओरै एबा दासिमबो जोङो बेखौ जोङो बाहायनायखौ नुनो मोनो आरोना जेब्ला जोङो मा होनो थुरिखौ जेब्ला जों हा हानो थाङो अब्ला जोङो बै थुरि हानायाव जेब्ला बै थुरैखौ लाबोनो थाखाय जों बाथि लांफैनाय जायो आरो ना बाथिया जाहैबाय बैखौ खानानै लाबोनायखौ जों खानानै लाबोनो थाखाय मोनसे बाथि माने लांनाय जायो आरोना बैखौ मा होनो बे लांनायाव मा होनो बे बाथिखौ खानानै लाबोनाय बो मा होनो बे थुरिखौ बै बारथिं खानानै लाबोनो थाखाय लांनाय जायो। ओमफ्राय बेयावनो जोङो मोनसे बाथ्राखौ आबदेरनानै दङ बेनो जाहैबाय मा होनो जायनि न'खराव हाबा जानो गोनां हिनजाव एबा जायनि न'खराव हाबा जा गोनां हौवा दं बैफोरनि बोसोर सानैनि गेजेराव जरा जरि खालामनो एबा मा होनदों रायथि हैैनो थाखाय जोङो नैबे बाथ्राफोरखौ बाहायनाय जायो आरोना जेरै जोङो बुंनो हागोन सासे सासे देवानिया बै सासे मा होनो हाबा जानो गोनां आइजो जेबा हिनजाव सिख्ला दङ आदुंगारि बे सिख्लानि न'आव जेब्ला गाहै जेनो अब्ला बे मा होनदों माबाया देवानिया बुङो आरोना जेराव बाथि नुयो जों मा होनदों जेराव थुरै नुयो जों बेयाव बाथि गारो होननाय बाथ्राखौ बाहायनाय जायो आरो बिनि मिनि हाबाय जेब्ला सासे सासे हिनजावा हाबा जानो गोनां दङ बैखौ माने बै सासे सेंग्रानो हाबा खालामना होनो एबा लाबोनानै बिनि बिहामजो खालामफैनो थाखाय बै बाथ्राफोरखौ बाहायनाय जाबोदोंमोन आरोना बैफोरबायदिया बे बाथ्रा आव ज जों बेखौनो फोरमायनो हायो आरो ना नोंथाङा आरो आरो दंबावो गुबुन गुबुन मेरला गो रोखोमनि दंबावो बे बाथ्रा फावनि गेजेरजों जोङो माखासे बाथ्रा भावखौ जोङो मोनबोनो हायो आरोना नोंथांनि जे मेरला जोङो बुंनो हायो गोबाङानो दङ बिनि बांसिनानो दं जेरै जों ओंखारनाय खानस्रिया हाबनो रोङा मोदोमनाय बिबारखौ जोङो सिख'मानो हाया बेैफोरबादि बाथ्रा भावबो दङ आरो ना बेफोरो खौ जोङो उननि समाव ला लासै रायज्लायबावगोन एबा रायज्लायनो मोनगोन होननानै आं आसा खालामो आरोना नोंथां आरो
औ औ औ
जिखिनि जे आं जा मोनथिनाय एबा ओ नोंथाङा जाखिनि मोनथिबावगौ बेफोरनि सोमोन्दै आंनो मोनफा मोनफायैनो फोरमायनानै होदो एबा मा होनदों लासैनो मा बरनायनानै हो हो होगोन होननानै आं आसा खालामनाय थाबाय आरो नोंथाङा जेनेबा ओ मा होनो बै बाथ्रा फावनि मोननैसो एबा मोनथामसो बैफोरखौ माने एकदम मोजाङै गुदिनिफ्राय लानानै मोजाङै बुजायबोनानै होनो थाखाय आं खावलायनाय जाबाय आरो ना नोंथां नोंथाङा फोरमायनो हागो हागोना नोंथां औ दे बिदिब्ला नोंथाङा फोरमायलांबानो जाबायना नोंथां बाथ्रा भावखौ
औ औ औ दा जोंहा बाथ्रानि भाव होननानै बुङोबाथ' जोंहा नोंथाङा दहाय फोरमायलांखाबाय नङा होमबा दा जों गोदो गोदो गोदायनिफ्रायनो बर'फोरनि गेजेरावहाय जोंहा माखासे माखासे बाथ्राखौ जों थोंजोङै बुङालासिनो जोंहा खेंस्लाय माखासे सोदोब बाहायनानै जोङो ओ बुङोमोन आरो ना जायखौ जोङो बाथ्रानि भाव होननानै बुङोमोन दा बैफोरनि गेजेरावनो नों नोंथाङा आंनो मोननै मोनथामसोखौ फोरमायलांखाबाय दा नोंथांनो आङो आं जा मोनसो बेखौ नोंथांनो मोननैसो फोरमायलांनोसै आरोना दा बेबायदिनो गिबियावहाय आङो मोनसे ओ ओंखारनाय खानस्रिया हाबनो रोङा होननाय बाथ्रानि भावखौ नोंथांनो फोरमायनोसै दा मा होनदों ओंखारनाय खान्स्रिया हाबनो रोङा होननाय मानेा मासे खान्स्रिया जायानो खानस्रिआ गावनि गुदुंनिफ्राय ओंखारबोबाय बे खानस्रिया मा गाव गुङाव मालाबाबो हाबहैफिननो रोङानो मोनथिबाय मानो होनना बुङोब्ला बेहा मेगन गैया नङा होमबा नोंथां दा बिनि थाखायनो बेयो मा गाव जोय गावनि गुदुंनिफ्राय ओंखारबाय माने बे गावनि गुदुुङाव मालाबाबो हफैफिननो रोङा जाहैदों दा बिनि ओंथिया बे नङा जे खानस्रिया हाबनो रोङा बिनि ओंथिया मा दङ बिनि सिङाव माबा मोनसे ओंथिबना दङ बिनि गाहाय ओंथिया मा होनो जायनाखि मोनसे बाथ्राखौ जोङो सासे मानसिया बुंखांबाय बा मोजां बा गाज्रि बाथ्राखौ बियो बुंनानै थांबाय गुबुननि सिगाङावहाय बे बाथ्राया मा होनो बे बाथ्राखौ बे माब्लाबाबो आं बुङाखै होननानै बियो बुंफिननो हाया मानो होननानै बुङोब्ला आंथ' बुंबाय बे बाथ्राखौहाय खिन्थु माखासे खोनाग्राफोर थायो नालाय जायनाखि बैसिनि सिगाङाव बे आंथ' बुङाखैमोन बिदि होनफिनबाब बे मा माखासे खोनाग्रा मानसिफ्रा बे खोनथागोन आरोना बे बुंदोंमोन बेबायदि बेबायदि ओरैबायदि ओरैबायदि बुंदोंमोन बे बेबायदि होननानै खोन्था हैफिनगोन आरो ना दा बेनिखायनो मा होनदों मोनसे बाथ्राखौ जायनाखि बुंखांबाय आरो बे बाथ्रा निफ्राय हौनफिनो हाया आरो हानाया गोब्राब होननानै जोङो बे बाथ्रा भावनि गेजेरजों फोरमायो आरोना ओ बे बाथ्राखौ माब्ला बाहायो जेब्लानाखि सानै बा साथामनि गेजेरावहाय जोंहा नांलाय खमलाय जानानै बा खोथा मिलाय लायैनि गेजेरावहाय जायखिजाया माबा मोनसे जाफ्लाङोबा जोङो बे बाथ्राखौ बाहायनाय जायो आरोना ओंखारनाय खानस्रिया माब्लाबो हाबनो रोङा होननाय बेबायदि बाथ्राखौ जोङो बाहायो आर ना नोंथां दा बिनि उनावहाय आङो ओ दा बावनोसै मा होनो जिबौआ जिबौनि आथिं नुयो होननायखौ आङो खोन्थानोसै नोंथांनो मा होनदों
औ। उ